औ हेलौ।
उम खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
दा बे समाव जोङो नोंथांदों फिन खेबसे रायज्लायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालाम मोनबाय जानो हागौ नोंथाङा फ्रि दङ खोमा।
औ आं नोंथां फ्रियावनो दं आं नोंथां।
आदसा आसा आसा न'खराव मोजां ना खबरा बाखि?
ओ। न'खर न'खराव जोंहा मोजाङैनो दंथ'यो दा बरथ'मान नोंथां।
आदसा न'खराव गंसेयाव साबैसे दं? न'खर दं नोंस्रा दा जेनेबा न'खरनि अनजिमाया सुबुं अनजिमाया?
ओ जोंहा ओ न'खराव दा ओ साब्रै जाथ'यो आरो नोंथां।
साब्रै जाथ'यो आरो न'? आतसा सोर सोर साब्रैनि मादाव?
ओ जोंहा फादार मादार थाबाय सिस्टार आरो आं साब्रै जायो आरो नोंथां।
आदसा आदसा जोबोद मोजां न'खर होमबालाय। नोंथांनि न'खरा मोनसे आबुं न'खर होननानै बुंनांसिगोन।
औ।
दा नोंथाङा बे सम समाव मा खालामदों?
ओ दायो आङो ओ ओरैनो आरामाव दंथ'यो आरो माने फ्रियावनो दंथ'यो आं माने।
दा बिब्दिब्ला नोंथा बुंनो लागै मोनसे टपिक लानानै जों दिनैनि बे नोंखौ कल खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय ओमफ्राय रायज्लायनाय आरो न'? दा बे रायज्लायनाया जों बर' हा-मानसि जानायलाय जों बर' हारिमुनि बिखय जों सावरायनो हासिगोन सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा आंजों एसे? आदसा बिदिबा आं नोंथांनिआव सोंगोन बर' हारिमुनि सोमोन्दै जोंनि आजै आजौआ जोंनो लागै होनानै गालांनाय बे बर' हारिमुनि मोनसे हारिमुनि बिखय सुंद' गुसुं सम बुंनो थाखाय नोंथांनो सम होबाय।
औ नोंथां आं बुंगोन ओ ओ हारिमनि हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला ओ जोंहा ओ सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो। ओ जाय हारिया गावनि बिमा बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै बै हारिनि हारिमु महरा गोबोरां गोबोरां जानानै दङ। ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय। ओ मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय। ओ जोंङा हारिमुनि गेजेराव मोनसे मोनसे रंजाथाव ओ फोरबो दङ बेनो जाबाय बैसागु।
उम।
ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो होना जों मिथियो आरो फालियोबो।
ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा बैसागुखौ से दानालागै फालियोमोन होनना जोंङो खोनायो आरो मिथियो। ओ बैसागुनि गिबि स्नि सानाव जोङो माखासे मैगं एबा गोखा गोखै जानांगौ होनना सुबुंफोरा बुङो एबा मानसिफोरा बुङो। ओ बिनि गेजेराव एकस' एकथा रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जानांगौ होनना जों मिथियो आरो ओ गेजेराव जोङो गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय मोनबा सल' मैगंखौ मोननायनि थाखाय जोङो। ओ बे मोनब्रै मोनबा मैगंखौल' जानो गोनां जायो आरो बेफोर जाबाय ओ मानिमुनि दिंखिया केरादाफिनि माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बे बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो आरो। ओ गोबां मैगंखौ जोङो नागिर मोनैलाय बेखिनि मैगंखौनो जोङो ओ जानाय जानाय जायो आरो।
उम।
मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव आं ससे बुंबावगोन। ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा जायगा थाइसेआवनो गैलिया आरो। ओ गोबां जौगाबोबाय आरो मोसानानै जे गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय जेरै ओ फ्लिम फिल्मफोर मोनसे गायोब्ला दाइनजि रोजा से लाख बिदिसो खामायनो हायो आरो जोंनि एकटर एट्रिसफोरा।
औ औ औ
मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे ओ मा होनगोन प्रग्राम गानानै गोबां रां खामायनो हादों आरो ओ बेखिनिल' नङा खामायनायल' नङा बेजों लोगोसे जों जोंहा हारिनि नामखौ बिथांमोना लाखिबोदों आरो।
ओ नोंथाङाबो हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन मानो हाया जानो हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनो। मोनो आंबो बेनिखायनो माने दिनै नोंथां हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो। होननानै मोनसे टपिकखौ लानाय जाबाय आरो नोंथां। जेनेबा आं बुजियि बाथ्राखौ खोनाबाय नोंथांनि बुंनायखौ। बुंनायखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथाङा हारिमुनि बिखय मोनसे गुवार मोनसे गोथौ सानदांथि नोंथाङा हमदों- दांनो हाबाय आरो मोनथि होननानै आं बुजिनो हाबाय आरो नोंथांनि बुंनायनि फ्राय दा। बे समाव हारिमुनि बिखय बुंनो होननानै थाङोब्ला आं आथिखालाव सोलिबाय थानाय जोंनि बर' समाजनि हारिनि बा हारिमुनि- जि दाङा बाजि जानायनि सोमोन्दै एसे बुंगोन।
औ
नंगौ जोंनि बर' समाजा आथिखालाव गोबां जौगाबाय बै समाव नाथाय आथिखालनि जौगानाया गोरलैयै जानो थाङा नाथाय बेफोरबायदि जौगानाया बै समनि- गिदिर गोलाव सोद्रोमाफोरनि बिहोमा होनाय बे बिथांमोननि जिउ बाावसोमनाय बिथांमोननि नाजानाय आरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' समाजनि जि मानदान्था बा थासारिया बा जोंनि हारिमुफोरा गोबो गोजौ लेभेलाव फैबाय जायनि जाहोनाव आथिखालाव जोङो जोंनि बर' समाज नि जि हारिमुनि मोनसे बाहागो होनना बुंनांगोन जोंनि राव रावारि- दिनै दाइन सिडिउलावहा सोजाबाय भारतनि संबिजिरावहा नङा होमबा लोगो नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां
दा जोङो आथिखालाव भारतनि संबिजिरखौ जों बर' रावावनो मोननो हाबाय नङासै होमबा?
औ
दा बिब्दिनो बै जों गिदिर गिदिर लेखा फरायनायफोरावबो जोङो दिनै बर' हारिनि रावजों जोङो लिरनो फरायनो लागै खाबुखौ लासै लासै मोनबोदोंसै बेनिखायनो जों बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु या मोनसे जोंनि बर' हारिमुवा जोबोद गोजौ थाखोआव मोननो हाबाय होननानै आरो जा जोङो बर' हारिनि जि हा रिमुनि बिखय जोङो दाङाबाजि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजनिनो दैदेनगिरि फोरनि गेजेराव जों माखासे समाव दाङा बाजि नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो नुनो मोननाय जि जि आइटेक जौ गोरान जौ गिसि जौ बिदै बे जि आइ टेकनि बादावबो जोङो ससियेल मिडियावहाय दाङा बाजिखौ नुनो मोनो सोरबाबा बुङो जौ गोरान जौ गिसिया जाबाय जोंनि बर' समाजावहा नंगौ थिग लोङो। आ जिया जं लोंबोनाय मोनसे बियो निसा बुस्थु नाथाय बे खौ जोङो जि आइटेक होआबाबो हामगौमोन होननानै बेखौ होयोब्ला जोंहा इयुन जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो थाखाय थुलुंगाखां होनाय बायदिसो जागोन होननानै हारिया बेखौ लों होनानैनो गोदोसोनानैनो उन गोग्लैसोनाय हारिमोन जों मोनसे समाव बेखौ होआबाबो जागौमोन होननानै बिदिनो जोंहा दाङाबाजि जालायो बिदिनो गाननाय-जोमनाय फोरावहा दाङा बाजि जालायो जोंहा सोरबाबा गोसो बायदि गाननो लुबैयो सोरबाबा मान होलाया गावनि गाननाय जोमनाय आर'नाइफोरखौनो सावनाय नुयो सोरखौबा बेबायदिनो जों नुयो आरो नङासै होमबा लोगो दा बिदिनो जोंनि बर' समाजाव हारिमुवा रां हारिमुनि मादावहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि मैखोम बिहोमा होबोनायनि थाखाय थांनानै दङ होननानै सानदों आरो। बेबायदिनो जों फैबाय थानाय समावबो लाखिनांगोन होननानै सानगोन दा बिब्दिबा नोंथाङा आरो माखौबा माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय हारिमुनि बेखौ
ओ नोंथाङा ओ ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव ससे फोरमायबावनो हागोन हायोबा नोंथां
आदसा आदसा जोंनि बर' समाजाव मोनसे बर' हारिया मोनसे हारिमु दङ गाननाय जोमनायनि बेलायाव हौवा माहारिनि थाखाय जोंनो गाहाय गाननाय होननानै बुङोब्ला जोङो गामसाखौ बुंगोन बुंनांगोन।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा गस्ला दङ गाव हारिनिनो आखाइजों दानाय नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे समनि आंखालफोरनि थाखाय आरो माखासे ओ जाहोननि थाखाय जोङो आखाइजों दानायखौ खम नुनो मोनोसै। नाथाय आइजो माहारिनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिया दङ गावबा गाव गाननो हानाय जोंनि बर'निनो मोनसे हारिनो मोनसे जोमग्रा बा गानग्रा दख'ना ब्लाउस फालि बेयावबो फालिनि मादावबो गोबां फालि दङ मुं दङ बेखौथ' आं बारा मोजां मोनथिजोबला बेबायदिनो मोनफा मोन फा हारिनि जोंहा मोनफा मोनफा गाननाय जोमनाय दङ। जोंहा जुलि जानाय समाव मबे ड्रेसखौ गाननांगौ मबे जोमग्राखौ जोमनांगौ बेनिबो मोनसे आलादा दङ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा आलादा-आलादा दङ आरो। बिदिनो जोंहा गामसा दङ, आर'नाइ दङ, गस्ला दङ, बेबायदिनो जोंहा आरो हिन्जावफोरनि मादावहा दख'ना दङ, ब्लाउस दङ, पास्रा जि दङ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो बिब्दिनो जोंहा देलायनायफोरनिबो बिखय दङ। बिब्दिनो जोंहा गानना नै दावहा नांनाय समावबो बै समाव सिखना जोहोलाव मोना गामसा गाननानै जानजियाव आर'नाइ खाफ्रानानै बिखायाव दाहाल थुंग्रि लानानै खर'आव आर'नाइ गाननानै बिदिनो आर'नाइफोरखौ जेरबाफोरजों खानानै दावहा नाङोमोनआरो। आजै आजौमोननिफ्रायनो बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायाबो फैफादों आरो। बेनिखायनो जोंहा आंगो हारिमुनि मोनसे गाननाय जोमनाय हारिमु दङ होननानै जों बुंनांगोन आरो।
औ।
दा बिब्दिब्ला जोङो दोन्थ'नोसै नामा लोगो नोंथां? दे होमबा साबायखरसै दोननाय जाबाय।
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।